हेल'
औ खोनादोंना नोंथांङा आंनि मा थोखौ
खोना खोनादोंना?
हेलौ
औ आंनि माथोखौ खोनादों ना?
हेल हेलौ
आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन नों
औ ओ दा जोङो बिब्दिब्ला जोंहा ओ बर'फोरनि दोरोङारि समनि ओ बायदिसिना गोबां खामानि मावनानै जोंहा सोलिबोयोमोन नालाय बेनि गेजेरनिनो जोङो मोनसे जोंहा आखाइनि खामानिफोरखौबो गोबां बरफोरानो मावोमोन नालाय दा ज जोङो बिदिब्ला ओ बेनिफ्राय जोंहा बर' माहारिफ्रा मा मा आइजेंफोरखौ बानायनो हायोमोन बानायोमोन बा-बानायनानै नखरफोरखौ सोलिबोयोमोन बेनि सोमोन्दै एसे स सावरायनो सानदोंमोन मोजां होगोन नो थां
औ हागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ। औ दे ओ बिदिब्ला होमबा ना औ बुंलायसै नोंथां
दे बुंलाय बिदिब्ला नों थाङा।
औ दा जोंहा अ। औ दोरोङारि समनि जोंहा नखर सोलिबोनाय बा सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा मावनानै सोलिबोयो होनब्ला गोबां रोखोमनि बायदिसिना खामानि दंमोन बेनि गेजेरावनो जोंहा आखाइनि खामानि होननानै बुङो ला होवा माहारिआनोजा हिनजाव माहारिआनो जा जोंहा बर माहयावहाय जेरै जोंनिनो ओ आं गोनि मोनसे सिनायथि। जोंहा जेरै जेखाइ खबाइनि ओ मावनायाव बा बेबायदि खामानियाव जोंहा म बर' सुबुंफोरा गोबाङैनो गोहोम दङ आरो ना जेरै जोंहा ओ नखरावनो गावनि औवाफोर दाननानै बा औवा बागानफोरजोंहाय ओ औव बा बागानफोर गायनानै लायो नालाय बेफ ओमफ्राय जोंहा ओ हाय खबायाइ हेब बो जेखौ जोङो ओ ना गुरनो थांनायाव बाहायनाय जायो नालाय ना लानायाव आरो बिब ओ जेखाइ हेबो आरो बिब्दिनो दाला हेबो जोंहा माइरं जावनायाव जिहेथु बाहायोना बेबायदि दाला खौबो हेबनाय जायो आरो ना आखाइजों बेनिफ्राय जोंहा सान्द्रि हेबो। सान्द्रिनि बेलायावबो जोंहा माइरं सालिग्रा सान्द्रै आरो जोंहा फिथा सालिग्रा सान्द्रै जों जेखौ फिथा देयो नालाय बे फिथा गुन्दैआथ जों ओरैनो फिसा फिसा गुन्दै जानांगौ नालाय बेखायनो जोंहा फिथा सालिग्रा ओ सान्द्रिआहाय गुबुन जायो आरोना बेखौबो जोंहा जोंनि बर माहारिनि सुबुंफोरा आइजोफोरानो जा हौवा माहारियानो जा बेफोर आखाइनि खामानिखौ गोबां मावबोनाय खौ जों नुनो मोनो आरो ना बेफोर गासिबो औवाजों बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबांनो सोलियो आरोना जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिबदिनो आरोबाव गोबां रोखोमनि जेरैहाय जों दा गरम बोथोराव गिसिब सिबो नालाय औवानि बेफोरबायदि गिसिबखौबो जोंहा औवाजों बानायनाय जायो आरोना बेफोरबायदि खामानियावबो जोंहा बह ओमफ्रा गोबां गोहोम दङ आं दा बिबदिनो नोंथांनावबो सोंनो सानो जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथाङा मोनथिबोनाय दोरोङारि समनिफ्रायनो दासिम बरफोरा अ औवाजों बानायनाय मा मा मुवाफोर जोङो नुनो मोनो बा मा मा मुवाफोर बानायनाय नुनो मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना? नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां जेरैबायदि नों एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो ओ जोङो औवानिफ्राय ओ जेखाइ खबाइ बा दाला सानद्रै बेफोरखौनो बानायना बानायनो हायो आ आरो जों औवाजों गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर बानायना लानो हायो जेरै जोङो औवाजों नबो बानायना लानो हायो न लुनायाव जोङो खुन्थायावबो बाहायनाय थाङो औवाखौ औवाल जों जों औवानि बेराबो होना हायो आ लोगोसे औवाजों जोंङो ओ साइड बेराफोरबो होना लानो हायो।
औ औ नंगौ औ ननि सोरगिदिङाव जेबो औ
औ आरो जोंनि बर' समाज अ जेरै ओ हाबा हाबा होनना बुङोबा जोङो हाबायाव ओ हाबा खुंनो थाखाय जोंङो सेथ्लायाव ओ सेथ्लायाव मा बुंङो सेथ्लायाव सायनासालि बानायनाय जायो बेयावबो जोंङो औवा नङाबा जाखाया औवाखौ बाहायनाय जाखायो। बेनिफ्राय जोंङो गोबां गोबां खामानियाव बाहायनो हायो औवाखौ औवाजों जोंङो ओ हांसो बा दाउ बिदि जोबनो थाखाय थनन्द्राबो बानायनाय जायो। जायखौ बुङो जोङो थनन्द्रा बेजों जोङो दाउ दाउबो जोबनो हायो आरो रो दाउ बिदै दैनो बा फारौ बिद दै नो बिनि थाखायबो जोंङो खाथखा जायखौ बुङो जों खाथखा दाउ दाउ बिद दैनायाव बाहायो बेखौ बेजों औवाजों बानायनोहायो बेखौबो। ओह बेनिफ्राय जोंङो औवाजों हो हि लामनायाव दान्दा बायदिसिना बेफोरखौबो बानना लानो हायो। बेनिफ्राहाय हो औवाजों गोबां खामानि मावनो हायो ओह नोंथाङा मा मा मिथिबावो औवानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबावलाय नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां जों दायो इयो खालि जोंनि बर' सुबुं फोरनि सोमोन्दै बा जोंनि बर' सुबुंफोरा मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दैल एसे सावरायनो होनना नानै बेनिखायनो दा जोंहा औवानिफ्रय बानायनाय गोब गोबां बायदिसिना मुवाफोर दंबावो फिसा फिनला जाय खौ जोंङो जेरै हाय जोंनि बर' बरमा हारियाव जोंहा हारि अ बा हारिमु देंखोनि बेलायावहाय जोंहा जेरै गोबां गोदै देंखो बोयो जे सिफुं
औ औ
औ बे सिफुं खौबो जोंहा औवा फ्राय नो बानायनाय जायो आरोना बेबो जोंनि गोमोथाव मोनसे हाबा आरोना जे बेखौहाय जोङो गावनि नखरावनो था बे औवाजों बानायना लानोहायो बा जोंहा बेनिफ्रायनो गोदै देंखो खोबोनानै सुबुंफोरनो खोनासंहोनो हायो। औ नंगौ नोंथां बिबदिखायनोथ जोंहा जेरैहाय बर'फोरनि हाब हाबायाव जोङो बिब बिबान लांनाय होननानै बुङो बेफोरबायदि बिबान लांनायफोरावबो जोंहा औ खख्ला बायदिसि सिना हेबनाय जायो बेफोरखौजों गावनो गावनि बर' सुबुंफोरानो आखाइजों हेब हेबनानै बानायो बेफोरखौ बिबान लांनायफोराव बे ओ खख्लाजों बोननानै लाङो बा जोंहा बे बिदिनो गोबां जेरहाय मानसि थैब्लाबो बा बायदिसिना खामानि नोंथाङा बुंनांदों जे बेफोरबायदि गोबां खामानियावनो जोंहा नांगौ आरो जोंहा बर' सुबुंफोरनि जे दानाय लुनाय हिसान बे औवाजों जोंनो दाना माने गोदोहाय जोङो दंफांनि बानायनाय नुयोमोन हिसान खुन्थाफोरखौहाय ओमफ्राय दाना जोंहा जोंनो बानायनाय जायो आरो ना गिदिर गिदिर औवाफोरखौ खौहाय था दानो आगर एरनायाव आगर एरनायनि गनखौ बानायो गनसा गन स्रि होननानै जे जों बुङो बेनि ओमफ्राय जोंहा बे नि गाख्लायग्राया बेखौबो
औ
बानायनाय जायो दाना माने सरासनस्रा जोङो जेखौ थाबैनो मोनो बेखौनो जोंहा बाहायनाय जायो आरो ना‌। बेखायनो जोंहा औवायाथ जोंनि गासैबो न'खराव बरफोरनाव थानायखौ नुनो मोनो। बेखायनो जोङो बेफोर गासैबो मुवाखौ थाबैनो गावबा गाव औवाजोंनो बानायना लानायखौ नुनो मोनो आरो ना बिब्दिनो आरोबा बुंनो थाङ बा औ जोंहा बिब्दिनो आरोबाव बुंनो था थाङोब्ला जेरैहाय गोबां बायदिसिना ओ मुवाफोर दङ' बेफोरखौ जों जों नङाब्ला बानायनोनो हाखाथारा माने आरो बेजोंथ जों बुंनो थाङोब्ला लेखा बिलाइबो दिहुनो होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना नाथाय बर' सुबुंफोरा बांसिनैहाय मा खामानि मावनानै माने औवाजों औवाखौ लाफानानै मा खामानि मावो बेखौ खौसो आं बुंनो थांगासिनो दं नालाय दा बे बेखिनियानो आं नोंथांनो बुंबाय । औ जों बायदिसिना गोबां रोखोमनि जेरै जोंहा आबाद मावनायाव जोङो जेब्ला खोथिया फुयो अब्ला जोंनो आरुं नांगौ जायो बेखौ बे खौबो जोंहा औवानिफ्रायनोनानै दिहुननाय जा बेनिफ्राय जों माइ हाब्लाबो माइखौ बाननानै लाबोनो जा ओ जोंनि ओनसोलावथ हुलाबारि होननानै बुङो। बेखौ बेेगनखौबो बानायनाय जायो औवानिफ्रायनो औ बेबायदिनो गोबां जेरैहाय जोङो औ औवानिफ्राय जेरै औवानि जोङो गाजाखौ जायखौहाय जोङो बांद्राय देरनो रोङै बा खेंख्राय ओंखारबोनाय बेफोरबायदिखौ जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावहाय ओंख्रिबो सङो जे खौ जों औवा मेवाइ होननानै बुङो बेबो जोंनिफोरनि मोनसे गोनांथार खाजा होननानै बुंजागोन आरोना जोङो बेबायदिनो जोंनि औवाया जोंनि बर' हारि नि गेजेरावहाय गोबांनो बिहोमा होनाय - खौ जों नुनो मोनो जाय जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बेयाव मोनसे गोनांथार मुवा होजोनथां दा बिब्दिनो नोंथाङा बो एसे फोरमायनानै नोंथांमोननि ओनसो सोलाव आरोबाव बेबायदि मा मा खामानियाव बाहायो जोंनि बर सुबुंफोरा औवाखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दा बावैसो एसे सिगाङावलाय बुंलांनाय बायदिनो जेरै जोङो जोंनि ओ हिन्दु धोरोमाव जोङो ओ बाथु बाथु होननानै बुङो बाथुआव जोङो ओ ओ ओ साइद बेरा बा उम।
औ बाथौ दुंनाय बे बाथौनो दुंनायावबो जोङो बाहायो औ जायखौ दुङाब्लाथाय जोंहा जाथारा आरोना बाथ थौआनो माने बेखौ माने जोंहा मोनसे आबुं बाथौ महर लाया आरोना बेखायनो जोङो बाथौ खौ दुमनाय जायो जेराव बाथौनि बान्दोआ एबा होनो नालाय देखायबाय बिदिनो गोबां ओ खुन्थिया बेफोरबायदि दोनानै गोबां नेमखान्थिजों बेयावबो गोबां ओ नेमखान्थि दों आरोना बेफोरबायदि सो सुबुं लानानै गामिनि दौरि दौ बायदिफोर लानानै जोङो बाथौखौ औवाजों दुमनाय जायो नंगौ नों थां। थाङा थिग खोथाखौनो बुंदों।
औ नंगौ
औ नोंथां। औ दा ओ जोङो
औ दे बुंलाय नोंथां
बुंजागोन दे नोंथाङा
औ जेरै जोङो ओ सुबुं माहारिया आबाद मावनानै जायो नालाय आबाद मावनायफोरावबो जोङो बेखो ओ दुब्लि फोथाराव बेरा एबा खाय हिसाबैबो होनाय जायो जोङो औवाजों
औ नंगौ नंगौ।
उम।
नंगौ नोंथां दा जोंहा बि बिदिब्ला नोंथां समा ओ जानानै फैबाय नालाय बे बेखायनो जोङो जोंनि रायज्लायनाय, बाथ्राखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां, बिदिब्ला,
ओ ओ आयदानि सोमोन्दै रायज्लायनाय सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बाउहरबाय आङो,
औ दे नोंथांनिसिमबो,
उट औ